हेलौ
हेलौ
औ खोनादों ना नोंथाङा?
खोनादों
औ ओ आं आङो नोंथांनो कल खालामनायनि गुबै जाहोनानो जाबाय आं नोंथांजों मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो होननानै हरनाय जादोंमोन दा नोंथाङा सावरायनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां सावरायजागोन दे
औ औ आं सावरायनो लानाय आयदायानो जाहैबाय बर' बर'फोरनि दोरोङारि ओंख्रि बिनि सोमोन्दै आङो सावरायनो सानदों आरो नोंथांजों दसे सम
औ
दा आङो जागायनोसै
औ
औ ओंख्रि होननानै बुङोब्ला नङा होमबा बा गोदोनि बा बर'नि दोरोङारि ओंख्रि होननानै बुङोब्लाथाय जोंना गिबियावनो अनला ओंख्रिनि मुङाहाय फैग्रोथारो आरो ना
औ नंगौ
बिनि अनगायैबो जेरैहाय ओरै नारजि आमफ्रा फ्रायो सब बाय साम' आरो बेनि अनगायैबो ओरै नाफाम बेफोर ओंख्रिफोराहाय जोंनि माने उ गोसोआव माने फैग्रोयो आरो नङा होमबा गोदोहाय जोंनि आबै आबौमोनहा बा गोदोनि बर' सुबुंफोरा बैबायदि माखासे ओंख्रिफोरखौहाय संनानै जाबोनो रोंदों आरो ओ बिनि अनगायैबो ओ गोदोनि सुबुंफोरा जेरैबायदि संनानै जायो दाबो आथिखालावबो जों बेबायदिनो संनानै जायो ओ नाथाय माखासे बिथिङाव जोंना गोबां माने आथिखालथ' गोबां रोखोमनि आदब खायदा बाहायनानै माखासे जों जा ग्रा बाहायो जों जाग्रा बानायनानै जायो नङा होनबा अब्लाबो जोङो जोंनि बर'नि दोरोङारि ओंख्रि होननानै बुङोब्लाथाय नैबे अनला ओंख्रिफोर खौनो जोङो मोनथिनो मोनो आरो दा बैफोरनि अनगायैबो बर' फोरा हाग्रा बंग्रा माखासे अरनबारि बैफोरबायदि जायगानिफ्रायबो मानि माखासे मैगं थाइगं बा हाग्रानि मैगं थाइगंफोर खौहाय बुथुमनानै माने संनानै जायोमोन आरो
औ नंगौ
औ दा जोङो बा नोंथां मोननि ओनसोलावहाय गोदोनि जे दोरोङारि ओंख्रि बेफोरबायदि दोरोङारि ओंख्रिखौहाय आथिखालावबो माबायदि संनानै जायो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा
औ नंगौ नोंथां फोरमायनो हागोन बा फोरमायजागोन मानो होनोबा गोदो गोदायनि ओंख्रिखौ दासिमबो जोंनियावबो जोंनि ओनसोलाव एबा जोंनि जायगायावबो ओ जानायखौ नुनो मोनो आरोना जेरै नोंथाङा होननायबायदिनो सबायजों दाउ बिदिनो सबायदो' अमा बिदिनो सबायदो साम' बिदिनो ओम अनलाजों दाउ बेफोरबायदि ओंख्रिखौ दासिमबो जागासिनो एबा जों जानायखौ नुनो मोनो आरोना बिनिनो मोनसे बुंनैसो आङो सबाय साम ना नोंथां
उम-उम
आङो सबायजों साम' बोरै सङो एबा माबादि जायो आरोना
उम-उम
गोदोनि दिनावथ' आबौ आबै मोना एबा आइ आफा मोना गासैबो माने दुब्लि फोथारफोराव एबा अबावबा बिलोफोराव आबावबा दैमाफोराव एबा हाखरफोरावनो साम'फोरखौ मोनला बायोमोन नाथाय गोदोनि आरो दानि मुगाया ओरैबायादि जाबायना माने ओ बेयाव मोननो थांला आरोना मानि जाहोनाव होनोब्ला ओ गोदो गोदाय जों हालजोंनो हालजोंनो मोसौ हालजोंनो हाल एवोमोन एबा ओ हाले एवनायमोन आरोना बेनि थाखाय जोङो
नंगौ
ना खांख्राय साम'फोराबो दुब्लि फोथाराव मेरला थायोमोन बिनि थाखाय जोङो खनखाङोब्लानो मो मोनला बायोमोन आरोना ओ ओंखारलांबानो हमैब्लानो गोसो होनानै मोनला बायोमोन दाथ' बिदि मोनलाबायला मानो होनोब्ला दा गोबां भकेनारिफोर एबा मेसिन ओंखारबाय आरोना माबा ट्रेक्टर जायखौ होनो ट्रेक्टर गिदिर गिदिर बेफोरजों हाल एवनानै ओ सामु ना खांख्राइफोराबो थैनो हमबाय आरोना आरो गोबां रासायनारि हासार फोरजों होनायनि जाहोनावबो थैनो हमबाय आरोना ना खांख्राय साम'फोरा बिनि थाखायनो जोंङो ओ मोननो गैला एबा मोननो थांला बिदिनो मालाबा समाव जों मोनोब्ला माबायदि जायो साम'खौ एबा माबायदि सबायजों साम' सङो बेखौनो नोंथांनिसिम फोरमायनोसै गिबियावनो साम' औ गिबियावनो जों साम'खौ लाबोनानै ओ मोजाङै बेखौ साफा खालामनांगोन एबा हुग्रोना लानांगोन आरो ना बेयाव जों ओ समाव जोङो आइरन बानायखौ नुनो मोनो। मालाबा समाव बादि माला बानाय नुयो बेथ' हाब्रुआवसो थायो नालाय दैयाव। ओ बेफोरखौ जों मोजाङै साफानो सुनानै बेखौ हरसेनि थाखाय सोमना दोननांगोन आरोना। हरसेनि थाखाय सोमना दोनोब्ला बे साम'निफ्राय जा मैला थायो बेफोर गासैबो ओंखारजोबो आरोना खुगाथिबो आरो बिया मालाबा समाव जोङो मिथिया हसिया बिनि फिसा जानाय एबा बिदि जानाय समाव जोङो हमनानै लाफ्लाङो आरोना। बे हमना लाफ्लांनायाबो ओ गयो आरोना। आरो बिदिनो जों दैयाव गारोब्ला ओंखारो बेखौ मोजांनो हरसे दोननानै जोङो मा खालामो? ओ साफानो बिनि थाखोनखौ गारो आरोना बिनि थाखोनखौ गारो। खुगाथि मोनसे थाखोन थायो बेखौबो गारो ओ आरो खिबु जायखौनो खिबु बेखौ दानो आरो ना दाननानै बेखौ मोजाङैनो संफैदो सुयो आरो ना जाहाथे मैलाफोरा थाया एबा बिनि जाा हा एसे थाब'नाय बिबो गयो बेफोरबायदिनो जोंङो बेखौ आरो जोंङो खनसे बिदि साफानो खिबु आरो ओ थाखोनखौ गारखांनानै जोंङो से घन्टानि थाखाय दैयाव दोनफिनो आरो ना। जाहाथे मैलायाफ गासैबो साफा जानायफोरबायदि बिदिनो जोंङो सबायखौ ओ मा खालामो जोंङो ओ खारदै एबा संख्रि होनानै एसे मोजांङै रहायग्रो श लायो आरोना जाहाथे मोजांङै बियो ओ र'बो एबा बुरै जायो गेब्लेयो बेफोरबायदिनो जोंङो मोजाङै रहायग्रोना लाहैयो। बेनि उनाव ओ फानलु हायजें सामब्राम गासैबो बो मस्ला मस्लिफोरखौ देना लायो आरो ना। बिदिनो साम'खौ सुखांनानै जोंङो मोनसे सारायाव आरो फिन मा खालामफिनो जोंङो ओ सारायाव जानना होयो आरोोना साम'खौ ओ
औ औ
मोजाङैनो बेखौ एरबाय थायो आरोोना होनानै बिनि जा दै ओंखारो एबा दैखौ हेंगाराखांनायनि उनाव दैखौ हेंगारो आरोना बे दै ओंखारो बिनिफ्राय। बे दैया ओंखारनायखौ जोङो संख्रि एसे होयो आर ना बे साम'आव बिदिनो ओ दैखौ ओ
एरनानै एरबाय थायो एरबाय थानायनि उनाव बिनिफ्राय मोनसे सोदोब फैयो आरोना बेरनाय सोदोब। बे बेरनाय सोदोबा फैब्ला जों मिथियो आरो ना मोनबाय होननानै‌। बांद्राय बांद्राय बेरनो होयोब्ला एबा बांद्राय एवोबाबो साम'निफ्राय ओ साम' बि सोबबोला ओंखारा आरोना। ओंखारनो नागिरा बेनिखायनो एसे एवदबनानै जोंङो थाव गुबै होनानै बियो बेरनाय लोगो लोगो जोङो खांना लायो आरो ना खांना लानानै ओ बे सारायावनो एबा गुबुन मोनसे सारायबाबो जागोन ओ थाव एसे होनानै जोङो बै ओ रहायना लानाय मैगं सबाय ओंख्रिखौ मा खालामो ओ सामब्राम सामब्राम गोजा होनानै मस्ला मस्लि देनायखौबो होफानानै बे सारायाव लखबना होयो आरो ना थाव सेरो जाहाथे मेगङा एसे गोथाव जानायफोरबायदि बिदिनो होनानै बेखौ ओ मोस जाङैनो जोङो साम'खौबो होफानानै एसे बिस मिनिट एबा फन्द्र' मिनिटनि थाखाय जोङो एसे गोदौनो होयो आरो जाहाथे मैगंआ मोजाङै मोनो बेफोरबायदिनो मोननानै एसे जों ओ खारदै एबा संख्रिखौ नायनानै खाङो आरो ना मोनोब्ला नांजोबोब्ला औ मोजाङै बिदियैनो सङो आरो अनला जों दाउ होनोब्लाथ' गासैजोंबो बियो ओ जाग्रा मुवा एबा गासिबो मोजां मोनग्रा मुवा आरोना अनलाजों दाउ ओ बेखौ अनलाजों दावजों बेफोरबायदिनो जोङो जेब्ला अनलाखौ सङो अब्ला ओ माइरंखौ सुना खायफा खायफा सुना लाग्रोयो आरोना सुनानै एस सम दैखौ सर'नो होग्रोयो एबा खायफा खायफाफोरा सोमना दोनो सोमना दोननानै दसे खम सुखांनानै दोनो दोननायनि उनाव जों बेखौ अलाराव एबा दिंखिफोराव देयो आरो ना दिंखियाव देयो आरो दानियाथ' मिसिनारि मिसिनारि मुवा ओंखारबाय ओ बेफोरबायदिनो मिक्सार मेचिनफ्राव ओ देलाबायो आरो ना बिदि देखांनानै जोङो मोजाङैनो ओ बेदरखौ दाउ बेदरखौ जोङो मोजाङैनो एवफ्रामना लानोसै बेयाव थाव गुबै होनिसै बिफां जाहोनिसै मोजाङै एवखासे एवफ्रानानै जों मा खालामो ओ बिखौ बेयाव जा मस्ला होनांगौ नोङो होजोबना लानोसै आरो ना जेरै संख्रै, हालदै, फानलु ओ सामब्राम बे हुजुबना लानिसै आरोना होजोबना लानानै जेब्ला जाङै बेरो अब्लाना जोङो दैखौ होनोसै आरो ना दैखौ मोजाङै होनिसै होनानै बै जायबा दै होनाय बे ग्लब ग्लब जेब्ला गोदौगोन गोदौनाय समाव जों अनला मा खालामो अनला गुन्दैखौ एसे एसे होयो आरो ना जाहाथे बियो ओ लाथाखाया एबा सिङाव गोदोनानै थाया खामा बेफोरबायदिनो एसे एसे होयो आरो बिदिनो जों एरबाय थायो आरोना ओ एरबाय थायाबा मा जानो नागिरो बियो फेथर खानो नागिरो आरो ना फेथर जायखौ जों अन बेदर जानो नागिरो बिनिखायनो जों बेखौ मोजाङै एरबाय थानांगो होनाय समाव थाल लानानै ओ सिङावबो गोदोयि बायदि बिजोंनो बे खौबो जिबा जि एबा जिबानि मिनिटसोनि उनाव मोजांङै खारदै आरो संख्रिफोरा नांङोब्ला गावनि जखा हिसाबै लाखिनानै जोंङो खांनाय जायो आरोना सोर बेसेबां माबायदि जानो मोजां मोनो बेखौ जोंङो लाखिनानै खांनाय जायो आरोना नोंथां
औ औ नंगौ
ओ फैयै फैयै फैनानै रायलायनाय समाबो जोबबोय आसा खालामो ओ नोंथांङा आंनि फोरमायनायखौ मोजां मोनदों एबा मोजां मोनगोन
औ औ नोंगौ थारैनो ओ नों नोंथांजों सावरायनानै माखासे मिथिनो मोनै बाथ्राखौ मिथिनानै मोनबाय आरो गोजोननाय मोनबाय आरो दा अब्ला जों फोजोबथ'नोसै
नोंथां गोजोन्थों।